हेलौ औ नोंथां।
हेल' नोंथां।
औ।
आं नोंथांजों मोनसे बाथ्रासो सोंनो सानदोंमोन नोंथाङा फ्रि नामा?
औ नोंथां फ्रि।
ए आं नोंथाङा हान्था मेलानि सायाव सावरायनो सान्दोंमोन नोंथां।
औ हागोन नोंथां।
नोंथाङा हान्था मेलानि सोमोन्दै फंनैसो बिबुंथि लाखिनाय नोंथां।
औ जोंनाथ' हान्थामेला होनोब्ला ओ बेबायदिनो ओ हान्था मेलाया जोंनिया गोबां रोखोमनि दङ। जेरै उम
उम।
ओ दै हान्था मेला ओ अख्रां हान्था मेला बिनिफ्राय ओ लामाजों थांनाय बा हान्थाामेला बेफोरबायदि आरो नोंथां।
औ नोंथां।
जोंनिया हान्था मेलाखौ दावबायनायबो बुंजायो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
जोंहा दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनो थाखाय माखासे ओ गारि मथर बेफोरबायदिनि गोनां जायो आरो नोंथां। ओ जोङो गोजान गोजान जायगायाव थांनो थाखाय ओ गोनां जायो बिनिफ्राय जोंहा ओ खाथिसिन जायगायाव बा साइकेल स्क स्कुटि बा बाइक बेफोरबायदिजों जोङो थांनाय जायो आरो नोंथां। बेबायदिनो जोंनिया औ गोजान गोजान जायगायाव थांनो थाखाय जोङो ट्रेनफोरखौ बाहायनाय जायो आरो नोंथां। आरो बिनिफ्राय जोंहा जायफोर जायगायाव थाङोब्ला सानसेनि गेजेराव जोङो मोनहैया जेरै ओ जोंनो हरनै हरथाम बेफोर बेफोरबायदिनि गोनां जायो। सहैनो थाखाय अब्ला जों बेफोरबायदि जायगायाव ओ फ्लाइटफोरजों बा एर'प्लेनफोरजों थांनाय जायो आरो नोंथां।
औ नोंथां
औ
नोंथाङा गोदोनि हान्था मेला गो दानि हान्था मेलानि मा फाराग नुनो मोनदों नामा?
औ नुदों नोंथां। ओ गोदोनि समावथ' जोंहा बेफोरबायदि हान्था मेलानि राहाफोर गैयामोन आरो नोंथां जायनि थाखाय जोङो दाबसे जायगायाव थांनोब्ला जोङो गावनि आथिंजोंनो थाबायनानै थांनो गोनां जायोमोन आरो नोंथां।
औ
ओ गारि मथरनि सोलायै जोंहा ओ मैसो गारिफोरबो बाहायनायखौ जोङो नुयोमोन आरो नोंथां गोदोनि समाव।
औ नोंथां।
ओ मोसौ गारि मैसो गारि बेफोरबायदिजों जोङो थाङोमोन आरो नोंथां। ओमफ्राय जोंना बेफोरबायदिजों थाङोब्ला बा ओ गावनो आइथिंजों थाबायनानै थाङोब्ला जोंहा गोबां सम लायो आरो जोङो खस्थ' मोनोबा मेङो आरो नोंथां। बिनिफ्राय जोङो, थि समाव मोनहैनांगौ बायदियाव जोङो थांनानै मोनहैनो हायामोन आरो नोंथां
औ नं
नाथाय जोङो आथिखालाव ओ खम समनि गेजेरजोंनो सहैनो हायो आरो नोंथां मानो होनोब्ला जोंहा गोबां रोखोमनि हान्थामेलानि राहाफोर दङ नालाय ओ जोंना हान्दा मेलाया दैजों थां दैजोंबो थांजायो जायखौ जोङो जाहाज होननानै बुङो आरो नोंथां जाहाज बा नाव बेफोरबायदिनि गेजेरजों जोङो दैनि गेजेरजोंबो थांनो हायो आरो नोंथां
औ
औ बेबायदिनो जोंनियाव ओ हान्थिनायनि राहाफोर गोबां दङ आरो नोंथां।
औ औ नोंथाङा ओ बबेबा जायगाफोराव औ बा नोंथाङा मा मा जों बेबायदि हान्थिनायबा हान्थिफेरखो
हान्थिनायाथ' आं ट्रेनजों दावबायफेरबाय नोंथां
औ बबेयाव थां थांखौ नोंथाङा
आङो ओरै गुवाहाटिसिम थांखांबाय नोंथां ट्रेनजों आरो बासजोंबो आङो दावबायखांबाय नोंथां
औ नोंथां
नोंथाङा खोनादों ना?
हेलौ नोंथां
हान्थिफेरबाय नोंथां
औ बिनिफ्राय नोंथाङा बे हान्थिनायाव ओ माबोरै मोनखो हान्थिनानै बा बेनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा?
हान्थिनायथ' जोबोद मोजां मोनो नोंथां। मानोना गोजान लामाखौ जोङो दसे समनि गेजेरावनो मोनहैनो हायो।
औ।
बेबायदि हान्थिग्राजों थाङोब्ला नोंथां
औ नोंथां।
गोदोनि समावबा जोङो बेफोरखौ हान्थिनोबा जोंनो गोबाव सम नांगौमोन आरो जोङो टाइमाव मटे मोनैहाय नङामोन‌।
औ।
आरो जों गावनि खामानिखौ होसोनो हानाय नङामोन नोंथां।
औ नोंथां।
ओंखायनो बेफोरबायदि दावबायग्रा ओंखारनाया जोंनि थाखाय जोबोद मुलाम्फागोनां होननानै आं सानो नोंथां
औ नोंथां
औ आरो इयुन समाव बेफोरनिफ्राय सा साबसिनिफ्राय हामसिन ओंखार खालामबाय थागोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय नोंथां। दबायग्राफोरखौ औ नोंथाङा अख्रांमाजों दावबायफेरनाय दावबायफेरबाय नामा?
आंथ' बिदि दावबायफेरनाय जायाखै नोंथां
नोंथाङा इयुन समाव बेफोरबायदि दावबायनो गोसो दङ ना गैया?
गोसोआथ' गोसोआथ' दङ नोंथां नाथाय ओ आंङो बेबायदि दावबायफेरनाय जायाखै आरो आरो उननि समाव आंङो जुदि बेबायदि ओ दावबायनो अख्रां माजों दावबायनो खाबु मोनोब्ला आंङो दावबायगोन आरो नोंथां।
आरो नोंथाङा दैलामाजों हान्थिफेरबाय नामा माब्लाबाफोर समाव?
दै लामाजोंथ' आंङो ओ बेबायदि हान्थिफेराखैमोन नोंथां नो ओ गोदो एसे उन्दै समाव जोङो ओ दैबाना जानाय समाव आंङो नाव गाखोफेरदों आरो नोंथां। नावजों माने मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगानिफ्राय माने मोनसे जायगासिम थांदोंमोन आरो नोंथां।
औ नोंथां।
जाहाजजोंथ' आंङो बेबायदि दावबायफेराखै नाथाय नावजों दावबायफेरबाय आरो नों
नोंथाङा जाहाजफोरजों दावबायनो गोसो दंना गैया? नोंथां।
गोसोआथ' जायो नोंथां। औ बे दैनि समायना नुथायाइफोरखौ नुलाङो नालाय नोंथां।
औ नोंथां।
औ।
नोंथाङा अखांमाजों दावबायवनो गिनाय मोनो ना? एसे इमेजिनेसन खालाम हरनाय।
औ गिनायाथ' उम्म दिनैयाबो फैयो नोंथां एसे मानो होनोब्ला जोंहा ओ माखासे जाथायफोर जाबाय थानाय खौ जोङो खोनानोबा ओ ससियेल मेडियाफोरनि गेजेरजों जोङो नुनानै मोनो नालाय नोंथां।
औ नोंथां।
ओ गिनायाबो फैयो।
अब्लाबो गाखोनो थाखाय एक्साइटेड नामा नोंथाङा?
औ नोंथां लुबैयो आरोना दावबायनो।
अ
ओरैनोथ' आंङो ओ न'आव बेबायदि बाइक स्कुटि बास ट्रेन बेफोरजोंसो दावबायफेरबाय आरो नोंथां बेजों दावबायब्लाबो आंङो बेबायदि गोजान गोजान जायगायाव दावबायफेराखै आरो नोंथां ओरैनो बे खाथि खाला जोंनि ओनसोलफोर बेफोरबायदियाव आरो नोंथां।
गुबैयै मा मा ओनसोलफोराव नोंथाङा ट्रेन आरो बासजों दावबायफेरखो एसे फोरमायलांदों।
औ हागोन नोंथां ओ आंङोथ' ट्रेनजों दावबायनायाव गुवाहाटिसिमखौनो थांफेरदों नोंथां। बेनिफ्राय आरो आङो बासजों दावबायनायावबो आङो गुवाहाटिसिम दावबायफेरबाय नोंथां।
औ नोंथां नोंथाङा माबायदि मोनखो बेबायदि दावबायनानै
ओ मोजां मोनदों नोंथां। मानो होनोब्ला जोङो बेजों दावबायनायनि गेजेरजों ओ माखासे गियानफोर बा मोनथिनो गोनां बाथ्राफोरखौबो जोङो मोनथिनो मोनो। बेनि गेजेरजोंनो जोङो मिथिंगानि माखासे समायना रमायना नुथायफोरखौ खौबो नुलांनो मोनो आरो नोंथां बेबायदिनो गोसोआ जोबोद मोजां मोनो आरोना दावबायनानै।
गेजेराव माबाफोर फाराग नुनो मोन्दों नामा दावबायनायनि गेजेराव?
ट्रेन आरो बासनि गेजेरावथ'ओ जोंनिया फारागा दङआनो नोंथां। मानो होनोब्ला जोंहा ट्रेना ओ मोनसे थिखानाय टाइम बा ओ मोनसे थिखानाय जायगा बेफोरबायदियावल' लाखिनो मोनो आरो नोंथां
औ
आरो जि टाइम दङ बेफोरबायदि टाइमनि गेजेरावनो बियो सहैनांगौ ओ नाथाय जोंहा बासजों थाङोब्ला उम बबेबा लामा मोनसेफोरावनो जोङो लाखिनानै थाथ'नो हायो बा ओ दसे समनि थाखाय जोङो लाखि थ'नो हायो बासाव बेफोरबायदि होखानाय टाइम बिदि थाया आरो नोंथां जे बे टाइमावनो मोनहैथारनांगौ बेफोरबायाददि नङा आरो नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा?
औ नोंथां खोनादों
औ ओ मोजां मोनो आरो नोंथां बेबायदिनो दावबायनो मोनोब्ला आरो सम सम बेबायदि दावबायनांगौखौ आं सानो आरो नोंथां। हेल' नोंथां
बिनिफ्राय दिनै सरायनायखौ बेखियावनो दोनथ'जासिगोन नामा नोंथां?
औ नोंथां ओ जोबोर मोजां मोनबाय नोंथांजों ओ बेबायदिनो सावरायनो मोननानै
उननि समाव खाबु मोनोब्ला नोंथांजों सावरायफिननोसै नोंथां
औ नोंथां बेबायदिब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
थेंक इउ नोंथां नोंथाङा लाखिनोसै नोंथां बेखिनियावनो
औ